हेलौ खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ खोनादों ना
औ खोनादों
औ ओ आं नोंथांजों ओ माखासे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा फ्रि ना
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ दासो खोनादों
औ आं खोनागासिनो दङ ओ दा नोंथाङा फ्रि ना आङो नों जोंहाय ओ ना गुरनाय आयदानि सायावहाय सावरायलायनो होननानै कल खालामदोंमोन
औ-औ फ्रिथ' आङो दा
दा नोंथाङा ना गुरनायनि सायावहाय एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बे आयदानि सायावहाय सावरायगोन जेखु नु जोंङो बेफोरनि सायावहाय एसे बुंफुरनानै होदो नामा नोंथाङा
औ-औ जागोन नोंथां ओ ना गुरनाय होननानै बुङोब्लाथ' ओ गासिबो हारियानो ना गुरनायखौ मोजां मोनो बेनि गेजेरावनो ओ जोंनि बर' हारिनि ना गुरनाया मोनसे ओ मख'जाथाव होननानै जों सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि आइजोफोराहाय गोदोनिफ्रायनो ओ ना हमनानै बा ना ओ गुरनानै मोजां मोनग्राबो मोनबोग्रा मोनसे हारि ओ बर' हारियाव आथिखालाव आरो गोदोनिफ्रायनो जों आथिखालसिम ना गुरनायखौ जों बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो ना गुरनायजों लोगोसे बर' आइजोफोरा गावनि न'खरखौ ओ सामलायबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबादिहाय गोदो थ' जों मिथिखायोमोन जे गोदोनि दिनावहाय नाखौ ओ जोबोर गोबां रोखोमनि ना गुरनानै मोनोमोन होननानै बेफोरबायदिनो बेफोर ना खौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा फाननायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन बेफोरबादिनो ना फाननानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा गावबा गावनि नांगौ जानाय जे न'खराव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बायनानै न'खर सामलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों ओ बेफोरबादिनो जोंनि गोदोनि आइजोफोराहाय ओ ना गुरनायखौ जों खोनानो मोनबोदों ओ ना गुरनानै मोनोब्लाथाय जोंनि आइजोफोरा ओ बेफोर नाखौहाय गोबां रोखो मनि मैगंजों बा गोखै मैगं थाइगंफोरजोंहाय जों जानायखौ नुनो मोनबोदों ओ बेफोर बायदिनो बर' हारियाहाय गोबां गोखै-गोखै मैगंफोरखौ जानो मोजां मो नो ओ ना गुरनानै मोनोब्ला बर' हारिनि आइजोफोराहाय बेफोरबादिनो ओ मैथा बा ओ थाइगिर बेफोरजों गोखै मैगं जों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि ओ दिनावहाय जों खोनानो मोनदों गोबां रो खोमनि नाफोरखौ नुनो मोनो जेरैबादिहाय ओ खुसिया खांख्राइ साम' ओ फिथिख्रि बेंसा ओ थुरि बो थिया गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोरनि मुंखौ जों खोनानो मोनदों नाथाय ओ गोबां नाफोरखौनो जों ओ गोमानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों ओ बेफोरबायदिनो गांजेमा एनखावरि बेफोरबोथ' जोंनियाव दा बारा नुनो मोनैखौनो जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि आइजोफोराहाय गोदोनि दिनाव गोबां ना मोनोब्ला बेखौ नाफाम महरै गोबाव समसिम जानो हानायबादियै थिनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनदों ओ नाफाम बा नायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो गोबां रोखोमनि नानि गोनांथिखौ जायो मानोना नाफाम बानायनो थाखाय एसे खम नाजों बानायनो हाया नाफामखौहाय नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो थास'नि गोनांथि जायो था स' बिलाइ एबा थास' बिथ'खौहाय जों नाफामजों देग्लिनायखौ नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदिनो जोंनो गिबियावनो नाखौ साफायै सुनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेखौ एसे फोरानदबनानै थास' बिलाइ फोरखौबो एसे फोरानदबनानै बेखौ दिंखि एबा उवालफोरावहाय देनायखौ जों मि थिनो मोनो खोनानो मोनो बेफोरबायदिनो बे खौहाय देग्लिनानै गलाय मोनदेर खालामनानै बेखौ फिसा फिसा लारु महरै बानायनानै माबा मोनसे आइजें बा बथल बा बैहामफोरावहाय बेखौ गोरायै सफा मुथिनानै बारहाबनो हायै बायदिबा गाज्रि जानानै बिथांनि बायदियै दोननायखौ जों नुनो मोनो जोथोनै बेखौहाय गोबां समनि उनावहाय गोबाव समसिम जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायादिनो जोंनि बर'आइजोफोरा। ओ ना गुरनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौहाय सामलायना लाखिनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बेफोरनि मादावहाय जों खांख्राइफोरखौ मोनोब्ला बा नाफोरखौ मोनोब्ला बा देनानै जानायखौबो जों नुनो मोनदों ओ बर' आइजोफोरा। गोदोनिफ्रायनो ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाय गावबा गावनो न'खर न'खर हेबनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बर' न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो गासैबो। बो जे बर' न'खरावहाय गासैनावबो न'खर न'खर जेखाइ खबाइाया थाखायोआनो ना गुरनायनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोरा खाथिनि दुब्लि फोथार बा दंग'फोरावहाय ना सारनायखौबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारियावहाय ना गुरनाया गोबां रोखोमनि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों बर' आइजोआल' नङा। नंआ बा बर' हारिनि जोहोलाव बा सेंग्रा हौवाफोरखौबो जों ना सारनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय सेन, ख'खा ओ जेफोरजोंबो खाथि खालानि दुब्लि फोथारावहाय बा दैमा-दैसा फिसाफोराव ना सारहैनायखौ जों नुनो मोनदों।
नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय ना सारनाया गोबां रोखोमनि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोल बा खाथि खाला गामि गफाफोराव ना गुरनायखौ माबायियै नुदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे। फोरमायना हागोन नों
औ हागोन ओ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथाङा एफाराब। ओ मोजाङै गोबां ना गुरनायनि सायावहाय आरो ना हमनायखौबो आंनो मोजाङै बुंफोर'ना होनाय थाखाय आरो ओ माखासे आयदाखौ लाबोदेरनानै आं मोजाङै क्लियारै मिथि थि होनोनायनि थाखाय दा नोंथाङा खावलायनाय लेखानो आं बो ना गुरनायनि सायावहाय फंनैसोनि जोंनि एरियायावहाय माबोरै आइजोफोरा ना हमो लोगोसे आं बेजोंनो लोगोसे आइजोनि अनगायैबो हौवा माहारियाबो माबायदि ना हमो बेनि सायावबो फंनैसो बुंफादेरनो थाखाय आवगायबाय जिहेथु नों नोंथांङा बुंलांदों नंगौ बर' हारियावहाय ओ जोंनि दोरोङारि गोदोनिफ्राय सिनायजानाय मोनसे हाबाफारि। हाबाफारि हिसाबै ना गुरनाया नागारनो हायै बाहागो जिहेथु गोदो गोदायनि फ्रायनो आबैमोना जोंनि बिमा मोना ओ ना गुरनायखौ जोंनि हारिनि मोनसे सि सिनायथि बायदियैहाय दोरोङारि हिसाबै ओ मोनसे हाबाफारि लाबोदों। जाय हाबाफारिया माने जोंनि हारिनि मोनसे दोरोङारि सिनायथि बायदि जानानै थायदों। दा। ना गुरनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बावहाय नागारनो हायै मोनसे मोननै थादेरसाफोरखौ जोङो गुबैयै नुनो मोनो जेरै जे खाइ आरो खबाय। जिहेथु जेखाइजों नाखौ गुरो आरो ना गुरनाय लेखायैनो जोङो ना लानो थाखाय खबाय खौ नांगौ जायो दा बे मोननै हादोरसाया ना गुरनायावहाय ओ एखेबारे गोनांथार मोननै ओ बेसाद आइजेंफोर जायखौ जोङो ना गुरनायावहाय गोनां जाथारो दा ना गुरनो थाखाय नांगौ जानाय बे जेखाइ आरो खबबायखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि गेजेरावनो गोबां आखाइजों आखा-फाखा आखाइजोंनो दामिनगिरिफ्रा बानायो जेरै औवा बिफांनिफ्राय दाननानै बेखौ दानखावनानै सैनानै बिनिफ्रायनो जेखाइ बानायनायाबो मोनसे सोमोनांथाव ओ आखाइनि बिद्दा होननानै साननो हायो आरोबाव खबाय हेबनाया बेबाय दिनो आखाइनि बिद्दानि गोनांथि जायो मोनसे औवा बि फांनिफ्राय बेखौ दानफायनानै मोनसे खबाइनि महर होनाय आरो जेखायनि महर होनाया बेयो गोरलै बाथ्रा नङा। बुंनो थाङोब्ला बेवहाय हारिनि मोन से गोग्गोम सिनायथि दङ' होननानै आङो बिनि सायाव सानो नोंथां
औ नोंथां।
दा ना गुरनाया जोंनि एरियायाव माबायदि दङ' बा जोंनि ओनसोलाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो आरो ओ माबायदि आइजोफोरा ना गुरनायावहाय बाहागो लायो आं बिनि सायाव फंनैसो थांनो खोन्थादोनि
औ औ।
होथाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव ना गुरनाया गोदोनि रुजुनायाव आथिखालाव एसे खम जालांनो हमबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनि दिनाव आइजोफोरा ओरैनो थानाय समाव एबा न'खरनि खामानि थासेयावबो गाव गावनि न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय ना गुरनाय हाबाफारिखौ मावोमोन जेरै ना गुरनानै नाखौ मोनोब्ला बेखौ फाननानै एसेबाबो न'खरारि रां अनसुंथाइ मोननो हायोमोन आरोबाव न'खरनि थाखाय‌ गोनां जानाय ओंख्रि संनायनि थाखाय नाखौबो लायनानै बिसोरो बाजाराव लायनाङा लासेनो गावनो गुरनानै ना ओंख्रि संनानै जानो हानाय बे मोनसे राहामोन। गोदोनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला ना गुरनाया मोनसे जोबोद गोनां बिफाव बायदिमोन जाय हाबाफारिनि गेजेरजों हारिनि बा न'खरनि थांनानै थानाया एसेबाबो गोहोम गोनांमोन। नाथाय आथिखालाव बेखौ हाय बुंङो थाङोब्ला सरासनस्रायै जों खमखौनो नुलांबाय मानो होनना बुङोब्ला थिखालाव आइजोफोरा ना गुरनायखौ गामिफ्रावहाय फ्राय नुबांलिया गोबां जौसे जन आइजो फोरनि मादावहाय जोङो खमैबो थामजि ब्रैजिल' आइजोफोरखौहाय ना गुरनाय नुनो मोनसै एबा आथि खालनि आइजोफोरा ना गुरनायखौ एसेब्लाबो खम नुनो मोनसै आरो जोङो दा ना गुरनाया दि हारिनि मोनसे दोरोङारि सिनायथिबो बेखौ जोङो एसेब्लाबो साननानै नायनाया गोनांमोन जोङो ना गुरोब्ला देहानि एक्सारसाइस जानायजों लोगोसे देहायाबो गोख्रों थायो आरो आइजो माहारिनि सिनायथि हिसाबै बेयो मोनसे गोख्रों बिफाव दं होननानै आङो सानो आरो। बेबायदिनो ना गुरनाया ओ हारिनि मोनसे सिनायथिल नङा बेजोंहाय नखरा थांनानै थानायावबो गोबां बिहोमा दङ जिहेथु ना गुरनानै गोबां ओ रां आरजिनो हायो जेरै जुदि जोङो खाथि खालायाव थानाय दैयाव ओरैनो थास्लास्लाय समावहाय जोङो ना गुरहैनानै बेनिफ्राय ना मोनबोनानै जों बेखौ खाथिनि हाथाय गलायाव फानहैयोब्ला बिनिफ्राय इस से एनैब्लाबो रां आरजिनाय नखरनि सुंथानाय संख्रि बानलु जानायावहाय गोबां बिहोमा होयो। बेनिखायनो ना गुरनाया रांखान्थियारि बिथिङैबो। नखर सामलायनायाव एबा नखरखौ सोलिलांनायाव एसेब्लाबो मदद होयो आरो बेल नङा आइजोफ्रा ना गुरनायजों लोगोस से हौवा माहारियाबो गोबां रोखोमनि ना गुर ना गुरनायनि अनगायैबो ओ ना हमनायनि आदब बर हारियावहाय दङ जेरै हौवाफोरा जेजों ना सारो। बेबायदियैनो जोङो बबेबा मोनसे फुख्रिफोरखौ आलि खोथेनानै बेखौ जोङो। सारो जोङो गोदोनि दिनाव नुयोमोन गामलाजों बा ओ बाल्थिंफोरजों आलि खोथेनानै रायजोनि फुख्लिफोराव बा गामियाव थानाय जाम्फैफोराव ना सारनाय बा बिदिनो ना हमनायखौ ज ज नुनो मोनोमोन। दाबो एसे एसे दं नाथाय एसेबाबो खमायलांबाय आरो दा जोंनि ओनसोल सोलाव बेफोर बायदि थासारिया सोलिगासिनो आरो। बेखौनो आङो ना गुरनायनि सायाव फंनैसो नोंथांनो फोरमायनानै होबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनाथ समाबो जानानै फैबाय औ। रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथाङा आंनो सम होनायनि थाखाय नोंथां।
ओ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेफोर गासैबो ओ मिथिहोनायनि थाखाय। गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों नोंथां।